हेलौ हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां दे बुंदोलाय।
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय जाबाय नोंथांनो।
नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन हामलायथिखौ जासिनाय जाबाय।
औ आं नोंथांनो जोंनि बर'नि आं नोंथांनो जोंनि ब'र'नि हारिमुनि ओंख्रि ओंखाम संनायनि बागैसो रायलायनो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ जागोन उम।
जोंनि औ जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर' हारिनि सबाय साम' ओंख्रिनि बागै आं होननोसै सबाइ सबाइ साम' ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो सानसे सिगां साम'खौ बायनानै लाबोनो लाबोनानै सोमनानै दोनखायो आरोना दैयाव गासिबो मैलाफोरखौ हगारहोनो थाखाय ओमफाय सबायखौ सबाय साम'खौ संनो थाखाय जोङो सिगां साम'खौ लाबोनानै सोमनानै दोननोसै ओमफ्राय साम'नि दाखोनखौ गारखांजोबखांनानै साम'नि खिथुखौ दान बायआरोना ओफ्राइ सामुखौ गोजों खालामनो थाखाय जों खोननै खोनथामसो फुनोसै ओमफ्राय फुखांनानै जोङो फिननै फिनथामथो सुनोसै ओमफ्राय सुनानै जों आधा घन्टा घ सो बेखौ दैआव सोमना दोननोसै आरोना सामुनि गासि ' मैला ड'क्टरफोरखौ हगारहोनो थाखाय जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै दोनो बे समावनो जों सबबायखौ सबायखौबो जगार खालामना लाखानोसै सबायाइखौ जगार खालामनो थाखाय जोङो सारायाव सारायाव सबाइखौ एवग्रोनानै जेब्ला सबाया गुदुं जायो अब्ला जोङो सबाइखौ खांनानै गुसु खालामनोसै आरो ना गुसु खालामनानै जेब्ला गुसु जायो अब्ला सबायखौ जोङो उननोसै आराम होख्रेमनोसै ओमफ्राय होख्रेमनानै जोंङो बिनि दा बिगुरफोरखौ जावनोसै संग्रायाव जावखांनानै जों सबबायखौ सुनानै लानोसै आरोना सुखांनानै जोङो सबाइखौ दोआव रुनोसै रुनो थाखाय जोङो सबयाव सबाइखौ दोआव होसननानै जोङो एसे दै होनानै एसे गोबावनि थाखायनो रुनोसै आरो ना ओमफ्राय रुखांनानै जोङो सबायखौ सानानैबो लाखानो हायो सानाय समाव जों खारैखौबो होनानै लाखानो हाबाय ओमफ्राय खारैखौ उनावबो होनो हायो ओमफ्राय होखांनानै उनाव जोङो जेब्ला सबायखौ जों साखाङो अब्लाहाय जोङो सोमना दोननाय साम'खौ सुफिननोसै आरामनो दै साफाजों खोननै खोन्थामसो आराम सुखांनानै दैखौ सरनोसै आरो ना ओमफ्राय सरखांनानै जोङो सारायखौ जाननोसै सारायखौ जाननानै सारायाव जों साराया जेब्ला गुदुं जायो अब्ला थाव माबा संख्रि हा संख्रि बेनङा मा होनो बेखौ सामब्राम बानलु बिसोरखौ होनोसै आरो ना ओमफ्राय एर द'से एरनानै साम'खौ होसननोसै ओमफ्राय साम'खौ होसनखांनानै जोङो आराम एरनोसै एरनानै जोङो एसे खांनानै संख्रि हालदै होनोसै आरो ना ओमफाय साम'नि दैया जेब्ला रानो होखांना जेब्ला दैया रानो अब्लाहाय जोङो बानलु देनाय हाइजें गासिबो फोरखौ होखांनानै जिरा मस्ला होजोबनोसै ओमफ्राय दसे एरबावनोसै आरामनो जेब्लाहाय साम'आ ओमफ्राय जेब्लाहाय मो मोजां जायो अब्लाहाय जोङो जोंनि सबाय रुनानै लानायखौ जोङो माबानोसै आरोना होसननोसै माबायाव साम'आव ओमफ्राय होसनखांनानै जोङो एसे दै गेजेर साराय गेजेरसे दै होनानै सबायखौ मानोसै आरो ना गोदौ होनोसै आरामनो ओमफ्राय बे समावनो जोङो माबाखौबो गंगार दुन्दिया बेफोरखौबो जगार खालामनानै लाखानो हायो गंगार दुन्दियाखौ जोङो खानानै सुनानै आराम लानो हाखाबाय आरो ना उनावहाय लास माबायाव होनो थाखाय ओंख्रियाव होनो थाखाय ओमफ्राय जोङो सबाइ सबाइ ओंख्रिखौबो एसे एरबाय थानांगौ दफा दफा माने सबायाबो गोदोनानै थायो एराबा ओंखायनो दफा दफा एरै एरै जोङो गोदौ होबाय थानो लासो सबाइ ओंख्रिखौ ओमफ्राय गोदौ गोदौ होबाय थानानै जोङो नायनोसै आरो खोब खोबनाङा आरोना खोबोबाथाय सबाया माबायो गोदौ फुयो ओंखायनो खोबालासेनो जों एरबाय थानांगौ ओमफ्राय एरै एरैनो जोङो जेब्लाहाय सबाया मोनहां जायो अब्लाहाय जोङो गंगार दुन्दियाफोरखौ लानानै बस'ना होहरनो हाबाय आरो ना ओमफाय होखांनानै जोङो जेब्ला गंगार दुन्दिया होखाङो आरो एरबावनोसै एरनानै आरो दसे समावनि थाखाय गोदौ गोदौ होबावनोसै गोदाव होखांनानै जोङो संख्रिखौबो साखिनानै लाखानोसै संख्रि नाङाखैबा आरो जों संख्रिखौबो एसे होनानै होबावनोसै आरोना आरामनो संख्रि नांजासे ओमफ्राय आरो साखि बावनानै जोङो सबायखौ खां नासै आं नोंथांनो जोंनि बर' हारिनि बागै जोंनि ओंख्रिनि बर' हारिनि ओंख्रि ओंख्रिनि बागैबो माखासे ओंख्रि खोन्थानो सानदों जोंनि बर' हारिनि ओंख्रियानो जाहैबाय अनला मेवाइ दाउ सबाइ साम' एम्फौजों मैथाजों एम्फौ एवनाय एम्फौ लाथा एवनाय नारजि अमा नाफाम थास' बिसं ओ थास' बिसं मैथाजों थास' बिबारजों बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिया नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
औ नोंथाङा आं माखासे बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै आरोबाव बुंदेरबावनो सानदों। आङो दा अनला ओंख्रि संनाय बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ दे
अनदला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ सुना लानाय जायो। बेनि उनाव बेखौ दैयाव सो सोमो दैयाव सोमनानै गोबाआव सम दोननाय जायो बेनि उनाव बेखौ उवालाव देनाय जायो। उवालआव देनो थाखाय दान्दिसे स लायो जाहाथे बियो मोजाङै गुन्दै जायो बेनि उनाव बेखौ संनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो हायो। बेजों लोगोसेनो बेयो गोथाव जानाय नि थाखाय माखासे मस्ला एबा मोदोमग्रा मुवा बेसादफोर होदेरफानांगौ जायो। बेनि थाखायनो बेफोर मस्ला एबा मोदोमनाय मुवा बेसादफोरखौ बुथुमग्रोनानै लायो जेरै बुराउद एनिफ्राय गंगार मस्ला
औ
माखासे फदिनाफोरबो होनो हायो
औ औ
जों लोगोसेनो संख्रि हालदि थाव थाव नङाब्ला ओ खारदै बेफोरखौबो बाहायनो हायो एबा बुथुमनानै लाग्रोनांगौबो जायो। दानिया बेनि उनाव सिगाङावनो मा खालामनांगोन दैखौ फुदुंग्रोनानै लानांगोन।
औ।
दैया फुदुं-फुदुं जाखांनायनि उनाव एबा दुंखांनायनि उनाव। बेनि उनाव। अन गुन्दै एबा माइरंनि गुन्दै बेखौ। बे गुदुं दैयाव होसननांगोन। आरो बेखौ सम सम एरबाय थानांगोन। बेनि उनाव। बेयाव थाव बेफोरखौ। एबा थाव होआब्ला खारदै। बेखौ होनांगौ जायो। आरो बेजों लोगोसेनो संख्रि होफानो हायो। आरो बानलु होफानो हायो।
औ।
आरो बेखौ दसे सम बिदिनो। गोदौहोबाय थानांगौ जायो बिनि उनाव हालदैफोर होनो हायो आरो माखासे बै मस्लाफोर। जेरै- बुराउद होनदोंमोन आरो माखासे मस्ला पदिना।
आरो गंगार मस्ला बेफोरखौ होबावनो हायो एबा। होयोब्ला साबसिन जायो नोंथां।
औ-औ।
बेयो। एबा माबाया बे अनला ओंख्रिया ग्लब-ग्लब गोदौ संबाय थानायनि उनाव बे मस्लाफोरखौ होसननाय जायो। मस्लाखौ। होसनखांनायनि उनाव आरो बेखौ फुदुंबावनांगौ जायो।
उम-उम।
गोबाव सम फुदुंब्लासो। बे ओंख्रिया गोथावसिन जायो होननानै मिथिनाय जायो। गोबाव सम संनायनि उनाव। बेखौ जानो हायो। नङाब्ला बे जाबाय मोनसे सरासनस्रा अनला ओंख्रि संनाय। आरो बेनि अनगायैबो बेयावनो। दाउजों अनला एबा गुबुन जाग्रा बेसादजोंबो होबाय होफादेरनो हायो एबा बेदर। मुवाफोरजोंबो संनो हायो जेरै- आङो दा दाउजों अनला बिनि संनायाबो बेबायदिनो जायो। दाउखौ मोनसे। साराय एबा मोनसे आइजेेंआव आलादायै स संग्रोना लानांगौ। बेयावबो जेरै-जेरैबायदि सङो थाव हालदै सं संख्रि फानलु माखासे मस्ला बेफोरखौ होफबनानै। संनानै जानांगौ जायो नोंथां बेनि उनाव दसे सम दोननांगौ दसे सम दोननायनि उनाव बेखौ। मोनसे आइजेंफोराव जेरै थोरसिफोराव दोननांगौ जायो। थोरसिफ्राव दोननानै दान्दिसे सम थाहोनांगौ एबा सुहोनांगौ जायो जै बेनि उनाव बै सिगाङाव बुंबोखानाय जेबायदि
ओ
संनाय अनला ओंख्रियाव होसन्नाय जायो। बे अनला ओंख्रियाव होसननानै बेखौ आरोबाव एसे दान्दिस दान्दिसे सम संनानै होबावनाय जायो जाहाथे अनला निउ गुन्दै एबा अनला ओंख्रि आरो बे दाउ बेदरा बियो मोजाङै गोरोबो।
ओम
बेबायदिनो बेखौ गोबाव सम संनानै दोननांगौ जायो। बेनि उनावनो बे अनला ओंख्रिया जानो मोजां जायो दा बेहाय बिनि संनायनि आङो बे गुबै खान्थिफोरखौ फोरमायनाय जाबाय नोंथांनो। आरो आं बे गुबुन माखासे बेबायदिनो बर'नि दोरोङारि मोजां मोजां जानाय लोंनायनि सोमोन्दै बुंबावो सानदों जेरै अनला ओंख्रिजों लोगोसे स सबाय सबायजों साम'नो सबायजों दाउ सबायजों अमा गोरान सबायजों ना गोरान आरो नाफाम बाथोन आरो
एम्फौ लाथा
एम्फौ लाथा अमा अमा
अमा बिबु बिथै
ओ अमाजों माजों बिथैजों एवनाय
औ
गोबांथार दङ नोंथां
औ
दा आरो बेजों लोगोसेनो मैगं थाइगंजों संनाय जेरै दिंखिया दिंखियानि फाजा
दावफेन्दानि फाजा